औ नोंथां गोजोन सानजौफु नोंथांनिसिम। ओरैनो नोंथां मा खालामदों? औ नोंथां आङो नोंनाव मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। जेनेबा जोंनि दा मा होनदों बुहुम बिखा बे बुहुम बिखायाव जोङो जोंनि अक्सिजेन लेभेला माबायदि एबा जोंनि बे सानखौ माबायदि प्रटेक्ट खालामनानै दं जों बेनि सोमोन्दै सावरायनो हागोनना? औ बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायलाय जेनेबा नों मा मिथियो बेखौनो एसे एनैखौनो।
जेनबा बिफां-लाइफाङा ओ जोंनि बुहुमाव बा जोंनि मिथिंगायाव ओ जों बुंनो हायो जेनबा बिफां-लाइफाङा मोनसे गोबां बिफाव दङ बिफां-लाइफां नङाबा जोंनि सुबुंफोरा आथिखालाव थांनानै थानो हानाय बा गोदोनिफ्राय थांनानै थानो हानाय बियो जाथावनाया नङामोन आरोना जों गोदो अन्थाइ मुगानि बागैनो होनो हायो अन्थाइ मुगानिफोर लानानै दिनैसिमखौ होनो हायो। गोदोनिफ्रायनो अन्थाइ मुगायाव मामोन बिफां-लाइफां बिफां-लाइफांखौथ' दोन्थ'र' जेन'बा गोदो अन्थाइ मुगायावोन गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामोमोन जिब जुनारफोरखौ जेन'बा मैहुर खालामनानै बा दनन्दर माबाफ्राव बा दंफां-दंफांनि दनन्दरफ्राव हाबनानै थायोमोन आरोना बेयावबो बिफां बिनि मोनसे बि बिफाव दङ गोदोनि मानसिफ माने गोदो अन्थाइ मुगानि मानसिफ्रा मामोन जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बिफां-लाइफां अन्थाइ बेफोरखौ गावसिनि थांना थानायनि मोनसे आगजु महरै बाहायोमोन आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफ्राथ' अन्थाइ मुगानि सुबुं बिदिनो जेनबा मैहुर खामनानै जाग्रा एबा जिब-जुनार फिसिना जाग्रा बे समाव मामोन बे समावथ' गसल्ला सि जीम ग बे समाव सुबुंफ्रा जेबी मिथियामीन जे जोंनो बिफांआ अक्सि होयी बा माबा होयी समाव मोनानसिया जेनेबा मानसिफ्रा जोनोम जायो नालाय थाङो बिदि सानोमोन आरोना दा बै समनिफ्रायनो जों बुंनो थाङोब्ला बिफां-लाइफाङा जोंनो गोबां माखासे बिहोमा होबोदों। जेरै बिफां-लाइफांफोरनि बिगुरफोरखौ बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौ बै सुबुंफ्रा मा खालामोमोन गावसोरनि गानग्रा महरै बाहायोमोन बा गावसोर फिसिनाय माखासे बिफां लाइ माखासे जिब-जुनार बेफोरनो गावसोर बिफां-लाइफां आरिफोरनि गांसो बिलाइ फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौ होनानै जायोमोन आरो फिथाइ सामथायफोरखौ गावसोरबो जानानै थांनानै थायोमोन दा हाग्रा बंग्रा गैयामा बा बिफां लाइफां गैयामबा गोदोनि सुबुंफ्राबो थांना थानो हानाय नङामोन बा जोंबो दिनै देग्लाय मा दा जों सफैनाय नङामोन आरोना बा सुबुं माहारियानो गैया जागौमोन मानो होन्नानै बुङोब्ला हाग्रा बारियाव थायोमोन नालाय बिफां लाइफां बारियाव बिथांमोनहा बेयाव जिब-जुनार थायोनालाय बेयावनो बिसोरो खालाम बबेबा बिफां दन्दर बबेबा हाखरफ्राव थानानै बिसोरो गावसिनि जिउखौ खुंबोदोंमोन बिदिनो खुंबोै खुंबीयै खुंबोनानै बिसोरो मिथिंगा मोननाय बिफां लाइफांनि माखासे मुवा बेस फोरखौ बिसोर बाहायनो रोंबाय बिदिनो बाहायै बाहायै बाहायनानै बिदिनो बिफां लाइफांफोरनि फिथाइ सामथायाइ जायै जायै बिसोरनि बिगुर बिसोरनि बिलाइ आरिफोरखौ गानग्रा मुवा बानायै बानायै फैयै-फैयै फैनानै बिसोरो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय न' बां लुनाय बिफां-लाइफांफोरनिफ्राय थाग्रा मुवा थाग्रा जायगा बानायनाय बेफोरखौ रोंबोनानै मानसिफ देग्लाय मानसिया दासिमाव बिदिनो बिफां लाइफांनिफ्राय न' लुयै लुयै लुनानै बिसोरो दा मा इथा सिमेन्ट बेफोरसम स खफैलायबाय दा बे बिफां लाइफाङा गोदोनिफ्रायनो दासिम ओरैबाददि माखासे जोंनि बुहुमाव बिफाव होदों जायखौ जोङो नेवसिनो हाया आरो मानो होनना बुङोब्ला बिफाङाथ' जोंनो अक्सिजेन होयो बेखौ जोङो माखासे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बा माखासे साइन्टिफिक बा गोरों बा साननो गोरों सुबुंफोरनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय जे बिफां नङाबा जों थांनानै थानो हाया बेनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बिफाङा जोंनो अक्सिजन हगारो दा सुबुं माहारि बा जिब जुनार बेफोरो अक्सिजेन नङाबा थांनानै थानो हाया आरो जों अक्सिजेनखौ बिसोरनिफ्राय मोनो थिग आरो जों हगारनाय कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौ बिफां-लाइफाङा बोना लायो। दा बिफां-लाइफां आरो जिब -जुनार सुबुं माहारि बिनि गेजेराव ओरैबायादि मोनसे कानेकसन फैबाय बा मोनसे गोरोबलायनाय फैबाय जायखौ जोङो आथिखालाव नेवसिनो हाला बा जों बेखौ जेब्लासिम स सुबुं माहारिया थागोन अब्लासिम बियो जोंनि गेजेराव थाबाय थागोन आरो बिफां लाइफाङा ओरैबायदि जे मानसिफ्राथ' बांसिनानो आथिखालसिमावबो आबाद मावनानै जाग्रा बिफां- लाइफां थायाब्लानो अखाबो हाया बेयो बेखौ जों
गोहो माबाफोरजों जेनेबा अखाफोरखौ माने हा होनो हायो बेखौ जोङो मिथिनो मोनबाय आरो दा बिफां लाइफाङा ओरैबायदि मोनसे आगजु जों दासिमावबो जोङो बेफोरखौ न' बां लुनाय बा बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे मुवा आगजु बानायनाय बेफोरखौ जोङो रोंबाय आरो आरो गोबां मानसियाथ' जेनेबा बेफोरनिफ्रायनो आबाद मावनानै बिफां लाइफांफोरनि आबाद मावनानै दिनै जौफुंगासिनो दं जेरै रबारि बिफां जेरै मेर्ला दं गाम्बारि बिफां साल सिगुन बिफां बेफोरो मा मोनसे जोबोद रां ओ मुलाम्फा मोनग्रा मोनसे
खालामनानै बा ओम बेफोरखौ जों आबाद खालामनानै जों बेफोरखौ गायनानै फाननानै जोङो गोबां गावनि जिउ खुंनायाव बाहायनो हायो आरो दा बे मोनसेयाव मा ओ जोंनि जोंनि बुहुमाव जे गोजौनिफ्राय फैनाय मोनसे आल्ट्रा बाय बायलेट रे-
जोंनि मोदोमा केन्सारफोर जाजोबगोन आरोना। दा बिफां लाइफाङा बेखौ जोंनिफ्राय जोंखौ बेनिफ्राय रैखा खालामगासिनो आरोना। दा बियो जोंनि मोनसे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जे जों बिफां लाइफांफोरखौ बिदिनो सनमान होनांगौ जा जोङो फाइभ जुनावल' जों बिफां लाइफां गायनानै जाया जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायबाय थानांगौ, गायबाय थानांगौ जेसेबां गायो इसेबां गायनांगौ आरो जोङो बिफां लाइफांखौ फांसे दानफायबा जों बिनि जायगायाव फांनै फांथाम गायनांगौ आरो बिफां लाइफाङा जोंनिल' नङा सुबुं आरो जिब जुनारफोरनिबो मोनसे ओरैबायदि थाग्रा जायगा जेराव बिथांमोनहा हाग्रा बारियाव जिब जुनारफ्रा जिउ खुंनानै गावसोरनि आरो लोगोजों जिउखौ बिसोरो बे हाग्रा बारियावनो बारहोनो हायो दाथ' बे जाबाय जेनेबा माखासे आथिखालाव माने एसे सिगां सोलियोमोन आरो दाथ' सोलिला जेन'बा सुबुं माहारिया मामोन ओ गावसोरनि जिउ खुंनो थाखाय हाग्राबारियाव बन लायनाय बन लायनायफोरखौ फाननानै बिसोर खालामदों आरो ना नाथाय बेयो सानफा एफा सानफा एफा बारा जाबोदों जायनि थाखाय जोंनि जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि हाग्रा बारिया जोबलांनो हमदों मानोना बेयो मोनसे गोरलै राहा रां खामायनायनि जायखौ सुबुंफ्रा बांसिन अनसायो नाथाय बेयो जोंनि मिथिंगानि थाखाय जोबोद खैफोद दा बे बिदिनो जोङो हौगौमानि बिफां लाइफांखौ गायनांगौसो जाहाथे जिब जुनार बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसि जे बुहुमाव बेसेबां सुबुं माहारि दं बा जिब जुनार दं बिसोरो मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो। दा नोंथाङा मोजां बुजिबाय नोंथां औ दा नोंथां जों बे बिफां लाइफांखौबो
बिफां-लाइफांखौ माबोरै बासायनो हागोन। बिनि सायाव। औ -औ नोंथां हागोन आनो औ औ जागोन बिफां लाइफांनि बासायनायनि सायावना नोंथां जोङो बिफां- लाइफांखौ जों मानि थाखाय बासायनांगौ बेनि सायाव दे नोंथाङा खोनासंलादो। फिफां लाइफाङा जोंनो नोंथां बुंलांबाय जोंनो माबायदि मदद खालामबोगासिनो दं गोदोनि सुबुंफोरनि गोदोनि सुबुं एबा दानि सुबुंनि दिनाव जोङो बेखौ बाहायनाया गोनांथार जानानै फैबाय जोंनि गेजेराव गोदो गोदाय बिनि सायाव जेबो एवारनेस गैयामोन होननानै बुंनो हायो आङो जायनि जाहोनाव बिसोरो जानला मानला दानफायदोंमोन नांगौ समावनो बाहायदोंमोन ओ दोनगारलाबायदोंमोन सावगारला बदोंमोन अरनबारि सावगारदोंमोन बेनि बि बैफोरबायदि जाउनि थाखायनो दा बिद दफां लाइफांआ लासै लासै जोब्बो गासिनो दङ जायनि जाउनाव दा माखासे मुलुग बुुहुमनाङारि खैफोदखौ जोङो ओ मोगा मोगि जानो गोनां जादों ओ बै जोंनि बै बा साइ फैनाय एबा जोङो बिफां लाइफां बासानाय बेखौ जोङो ओरैबायदि बासायनो हायो जे जोङो ओ गामि गामि थांनानै मोनसे एन जि अ होननानै बुंनाय जोङो बैफोराव मोनसे सांग्रांथि मेल खुंहैनांगोन जोङो बेयाव फिफा फिफाङा जोंनो मा मानो मानि थाखाय नांगौ आरो फिफां गैयाब्ला जों मा जागोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो गामि गामि थांनानै जोङो सावरायहैनांगोन मेल मिथिं लानांगोन आरो रोंबो नांगोन बिफां गायनो फिफाङा जेसेबां गायनांगौ फिफां गाय फिफां गायनायजोंसो जोंनि बुहुम बिखाया थांनानै दङ निजोम निजोम सुदेम सोमखोरै आङो बुंनो थांबावदों जेनेबा फिफां फां लाइफां गैयामोनब्ला जों माबायदि जागौमोन साननानैनाय जोङो नांगौ समाव जोङो अखा मोननाय नङामोन आबाद मावनो मोन मोन आरो नांगौनि बारा बिदुं दुंखावोमोन जाय जोंनो थानो हानाय नङामोन जोंनि ओ जिउ जिउनां माहारि एबा जिउ गोनां आ माखासे जिब जुनारफ्रा जोङो बुहुमावनो थानो हानाय नङामोन बै बिफां लाइफांनि जोहै जोंनि माखासे गेस फोर बैफोर गेसा जोंनि मा होन्दों बुहुम बिखानि गोजौआव दङ जायनि थाखाय जोङो मोनसे साननि रोदा हाबफैनाय बेखौ जों मा होनदों मदद मदद एबा होबथानायाव मदद खालामो आरोना बिफां लाइफांनि माखासे ओ बै गेस ओंखारनाय एबा जोङो लानाय माबा मा होनो जों लानाय अक्सिजेन गेस एबा हगारनाय कार्बनडाइ अक्साइदआ गोजौआव मा खालामहैदों होनदों जोंनि बै सानखो सानाव प्रटेक्ट खालामनानै होदों आरोना जायनि जोहै जोङो बिफां लाइफांखौ नांगौ एबा गोनांथि जानानै फै फिफां लाइफां थायोब्ला जोंनि गेजेराव माखासे मा होनदों ओ हागिसिखानाय एबा माबा मोनसे मा होनो ओ मुलुगनाङारि थासारि सोमजिखांनाय जेनेबा क्लाइमेत चेन्ज नो जों बेखौ बेफोरो मा होनदों जानानै फै फैगौमोन आरोना गैयाबा ओमफ्राय गोन जोङो बिफां लाइफाङा बांसिन गायनांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जों माखासे ओ मोजां थाजिम बेफोरखौ नोंथांङानो खोन्थाबोबाय आरो जों बेखौ मानि थाखाय नांगौ बा माबोरै मदद खालामनो बा होबथानो हायो होनोब्ला जोङो आङो आं दहायनो होनखादों गामि गामि थांनानै जोङो माखासे एवारनेस प्रग्राम लानांगोन आरो जोंनो जों सुबुं माहारियानो सासे एबा नोगोरारि हादरनि नो गोरारि जा जानानै जोङो उम फिफां लाइफांखौ जोङो गायथारनांगोन आ आरो जोङो इयुननि थाखायबो जोङो दोनथुमनायखौ जोङो सोलोंनो नांगोन आरोना नांगौ नांगौनि बारा जों बाहायनाङा एबा होन्ना नांगौ समावल' बाहायनाय जानला मोनला जोङो सावगारलाबायनाय अरनबारि फोजोबस्रांनाय बैफोरखौ होबथानो हायो जोङो फरेस्ट बिफाननि माखासे सुबुंफ्रा एबा फरेस्टार रेन्जार बैफ ना बैसोरबोस जों जेनेबा हाग्रानि माखासे जिब जुनार फिफां लाइफां बैफोरबायाददि दाननाय दानस्रांनाय फोजोबस्रांनाय ओ बुथारनाय सिथारनाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय बेखौ मा होनदों मोनसे आफाद हिसाबै गायसननाय जादों आरो। गोनां बै आफादानो जाहैबाय जोंनि फिफां बिफां लाइफां मिथिंगानि माखासे मोननाय जिब जुनार बैफोरनि सायाव माबा मोनसे इनाय एबा अनागार एबा बिफां लाइफांखौ दानस्रांनाय नुयोब्ला बैफोराव बिसोरो मा खालामनो हायो बिसोरो मा होनो प्रटेक्ट खालामनो हायो आरो जोंबो जों गेजेरावबो जोङो बैखौ लानांगोन जोङो मा होनो बेयाव माखासे उम जोङो सुबुंनि गेजेराव जोङो फिफां लाइफांनि गायनायनि सोमोन्दै जोङो फोरमायनो हागोन आरोना बेफोरबायदिनो जोङो मा होनदों फिफां लाइफांखौ जोङो गायनायखौ एबा दानस्रांनायखौ जों होबथानो हायो नोंथां नोंथाङानो बुजिनो मोनबायना?
औ नोंथां सैथो नोंथां नों होननायाबो जेन'बा
थि ओ जोङो बिफां लाइखांफोरखौ बिदिजों रैखा खालामनांगौ मानो होनना बुंबा बियो जोंनि बुहुमनि मोनसे बुहुमानो सोलिजाहोनाय
मोननो थाङै सम्फद जायखौ जोङो ओ रां रुफा होनानै मोना जोङो बिफांखौ जोङो दसे स'
औ औ नंगौ नंगौ जेसेबां हायो एसेबां गायनाया जोंनि थाखाय जां बेयो सानसे साननजों जानाय बुस्थु नङा आरोना नोंथां नोंथां होननायाबो थिगैनो जेनेबा जोङो दिनै गायबाय गाबोननो बे देरबाय बे नङा बे बेयाव माखासे ओ बिनि माखासे सानदुं नांगोन बिनि हासार नांगोन दै नांगोन बैफोरखौ बैफोरनि गेजेरजोंसो बियो मा होनो लासै लासै देरबोनो हागोन आरो ना नोंगौ नोंथां
अ नोंथां दा जों नोंथां ओ बिदिनो
नोंबो आंबो बिदिनो बुजिलायोबा आसा खालामो जों जोंनि बुहुमनि बिफां लायफांखौ बासायनो हागोन ना नोंथां औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां निस्सय बासायनो हागोन जोङो बे बुहुमनि बिफां लायफां फांखौ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनि